अ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनिखौ खोनादोंदा?
खोनादों दे।
औ औ मा खालामदों नोंथां?
आङो बिदिनो फुंनि खाजा खौ जाखांनाय जिरायनानै दं आरोना नोंथां।
औ औ आंबो नै फुंनि जाखांनानै एसे ओरैनो जिरायनानै दङ।
ओ
औ मा खबर नोंथां?
औ इदिनो म होनो गेजेरावनो दंथ'यो।
औ औ औ।
नोंथांनालाय?
आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो दंफैयो नोंथां। औ।
उम-
ओ नोंथांनो औ। देबुं दो नोंथां।
अ जों दा बिफांफोरनि बागै सावरायनो नोंथां?
औ औ दे सावरायनो जायो नोंथां। नोंथाङा बिफां बिफां लाइफांनि बारै मा बुंनो सानो जेननिबा नोंनाव?
जोंङो माने बिफां बिइफां गायब्ला जोंनि आबाद मोजाङै थायो। ओमफ्राय बुहुमाव बि मोजाङै थायो आरो नोंथां ओमफ्राय बिफां लाइफांनि थाखाय जोबोद। गोनांथार आरो ना?
औ औ औ।
बिफांनिफ्रायसो हां लानाय अक्सिजेन गेसखौ मोनो। आरो जों बिफांनिफ्राय बायदिसिना गावनि नांगौ मुवा बेसाद दिहुनन्ना लानो हायो आरो ना नोंथां।
औ। बेयो मोनसे जोबोद गोनां जोबोद गोनांथि आरोना जोंनि सुबुंफोरनिबो जिउ खुंनायाव
अ नोंथां।
औ औ बेनिफ्रायनो जोङो गोबां रोखोमनि जेरैबायदि फिथाइ सामथाइ जाग्रा मुवा जि जोम मुवा बेसाद गोबां मोननो हायो आरो ना नोंथां औ
ओमफ्राय नोंथांमोननि न'आव मा मा बिफां दं नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
नोंथां आंथ' आं गुबैयै गामिनिफ्रायनो गामनि गामिनि गामि नो थायो नालाय थ' जोंनि न'आव गामियाव गुबैयै जेरैबायदि गय खान्थाल थाइजौ अ नारेंखल बिदिनो गाम्बारि औवा बिदिनो गोबां बि बिफां दं आर नाथा नोंथांनि न'आव मा मा बिफां दङ खोनन्थानो हागोन नामा
आ बिदिनो औवाफोराबोदों बय हो मा होनो नालेंखरफोर बुंङ ना थाइजौ खान्थाालदिनो ओमफ्राय औवा मा होनो आरो गाम्बारि थाइगिर बिफां मायदि मोजां आरो ना
औ औ नोंथां
उ नोंथां औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना बिफां लाइफांनिफ्राय जों माबायदि मुलाम्फा लायो
बिफां लाइफां बिफां लाइफांनिफ्राय जों गासिबो थिंनिफ्रायनो मुलाम्फा मोननो हायो जेरै होनोब्ला जेरै बिफां लाइफां बिफांनि बानायनाय जोङो जेरै आरांगा मासि बैसां जेरै जोंनि बे न'आव बाहायनाय केमसि दर्जा बेफोरखौबो जों बिफांनिफ्रायनो मोननो हायो लोगोसेनो बिफां लाइफांनि फ्राय ओंखारनाय फिथाय सामथाय फिथाइखौ जोंनि जानाय खाजा हिसाबै बाहायनो हायो लोगोसेनो बिफाङा जोंनो बे बार आबहावायाव जों अक्सिजेन गेस जागाय जफैयोबाय जाय जनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरोना नोंथाङा आरो लोगोसे बिदिनो बिफां लाइफाङा जोंनि बे आबहावायाव अखा लाबोनायाव गोबां हेफाजाब होयो आर ना औ नोंथाङा बोसे ए बुंनो हागोन नामा
जों जेरैबायदि औवा बिफांनिफ्राय बायदिसिना गावनि नांगौ बेसाद दिहुननानै एबा आखायजों हेबनाय मुवाफोरखौ फाननानै जोङो रां खामायनो हायो गाव गावनि न'खरखौ संथानो हायो आर ना नोंथां जेरैबादि होनबाथाय बाजाराव फानहैनो हायो आरोना नोंथां
औ औ औ
थालिर बिफाङआबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मुवा होनोबा बिखौ जोङो फुजायाव बाहायो आरोना नोंथां फुजा होनो बाहायो बिनि फिथाइखौबो जों फुजायाव होयो आरो बिदि थालिर बिबारखौबो जोङो फाजा फोरोंनानै जायो आरो ना नोंथां
औ औ औ नोंथाङा बे जों नोंथाङा जे बुंबाय थालिर बिफांनि बारै बे थालिर बिफांनि ओमफ्राय जोङो मा मा मुवा जोंनि नांगौ हिसाबै दिहुननो हायो नोंथाङा बेखौ एससे खोन्थानो हागोन नामा
अ नांगौ माने थालिर बिफांखौ मा होनो फुजाखौ बाहायखायोआनो ओमफ्राय आरो लाइजौबो फुजायाव बाहायो आरो ओंखाम गोरलै जानायफोराव मा फस्लाफोरखौ मा होनो थालिरनि फस्लाफोरखौ ओ गिबियाव होग्रोयो आरो ना नोंथां ओंखाम गोरलै जानायाव ‌।
औ औ।
ओमफ्राय आरो बिदिनो थालिर फिथाइफोरखौबो होयो ओमफ्राय आरो मा होनो थालिर बिफां फिथाइखौ जों फाननानैबो रां खामायनो हायो आरो ना नोंथां। गावनि सुख'नानै लानो हायो। बिदिनो आरो
औ लोगोसेनो जों बे थालिरनि फस्लाखौ जों बर'नि मैगं जानाय हिसाबै बाहायनाय जायो नङा नोंथा होनबा लोगोसेनो बे थालिरनि फस्ला आरो थालिरनि सिङाव मादा ओंखारनाय जाया होनबा बेखौबो जों खारै हिसाबै बाहायनाय जायो। खोमा औ औ।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा खारैखौ माबायदि बानायो?
औ जों बे जोंनि बे खारैखौ जों बे मोनसे जोंनि बर'नि ओ ट्रेडिसनेल मोनसे ओ मुवा नोङा होनोब्ला? जायखौ जों जोंनि ट्रेडिसनेल मैगं संनायाव बाहायनाय जायो बेखौ जों गुबैयै बे थालिरनि फस्ला आरो थालिरनि गाजा जाय ओ रोदा हिसाबै रोदा होननानै बुंनाय जायो बे गाजाखौ।
जों गिबियावनो जों गिबियावनो फिसा फिसा दानग्रोनानै दानना लानानै सान्दुंङाव फोराननाय जायो। आरोना नोंथां गिबियाव जाहाथे बेयो थालिरनि दैआ रानो आरोना। बेनिफ्राय बे थालिर आरो बे थालिरनि गाजाखौ रानखांनायनि उनाव सावनाय जायो आरो। ना नोंथां बे सावनानै बे जे हांगार हांगार ओंखारो नङा होनबा? थां बे हांगारखौ जोङो सा ओ सालिनानै फिसा ओरैनो मोनसे बो स्टर खालामनानै दोनो आरोना नोंथां बे आरो बेखौ जोङो दैजों फसरनानानै बेनिफ्राय जि दै ओंखारगोन बेखौ खौ खारै हिसाबै बाहायनाय जायो आरो ‌। नोंथां अ अ
आरो मा होनो
औ नोंथां।
थ' बिफां लाइफांखौ बांसिन दानफायो बिनि थाखायनो जों खौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोंनि बुहुमा मोनसे ओ इनभाइरमेन्टेल दे लायो आरो ना नोंथां माने बिफां गायनाय सान हिसाबै।
औ बे बे मुलुगनां मुलुगनां आबहावा सान होनना बुंनाय जायो। जायखौ औ औ बेहाय बेहायथ' गोबां सुबुं ङानो मुलुगनां सानाव गोबां बिफां गायो नाथाय ना बे बिफांखौ गायनानै बे बिफांखौ बोरै जोथोन लानांगौ बेखौ मिथिया आरो ना सुबुं फोरा ओरैनो गायनानैल' दोनो जे बेहाय बेरा बेरा नांगौना बेहाय दै नांगौ बे हासार नांगौ बेनि बागै जेबो जोथोन ओ लानाय जाया आरो ना नोंथां। दा बेनो जोंनि बेनो जोंनि सुबुंफोरनि मोनसे ओ मा बुंगोन बेखौ
माने
ओम।
नोंथांआ मायबाफोर सोंबावगोन नामा हो?
आरो बे बिफां बुंनायाव बे आबहावानि बे जोंनि गोनांथार जायनि थाखाय बे बिफां लाइफांखौ दानि गोदान मुगायाव टाउन सोहर बाहाय बानायनो थाखाय गोबां बि फां लायफां दानफायनाय जादों नङा होनोमबा नोंथां। जायनि थाखाय जोंनि जायनि थाखाय जोंनिया हायाव अखानि बिबाङाबो खम जानानै फैदों, जायनि थाखाय ओ जेरैबायदि दैज्लां बो फैनांगौ टाइम फैनांगौ समाव फैया गोजां बोथोराव अबेबा गोजां गोजानायनाया बारा जायो अबेबा गोजां बोथोराव गोजांनाया खम खम जायो बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय बे जोंनि बिफां दान फायनाय नङा होमबा नोंथां, बेनिखायनो जों जों जोंनि साननाय आंनि साननाय बायदिब्ला जों बे बिफांखौ गोबां रैखा खालामनांगौ आरोना नोंथां। औ औ लोगोसेनो जे जोंनि हादोराव बिदि साननाय दङ नङा होमबा मोनसे हादोरा जौगानो थाखाय टाउन सहर बानायनो थाखाय बिफांखौ दानफायनानैसो टाउन बानायनाय जायो बेबो जोंनि मोनसे गोरोन्थि गोरोन्थि जाहैबाय आरो ना नोंथां। जेरैबायदि गोबां हादोरखौ नुनो मोनदों जे बिफां लाइफांजों लोगोसेनो गोबां समायना समायना जायगा बानायनाय
औ नोंथां औ आरो जोङो मा होनो दुब्लि फोथारावबो रासायनारि हासार बाहायनाय जाबाय जोङो गुबुंले जाबोगासिनो दं आरो नोंथां ओ टाउन स राव दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय खुन्दैफोराबो जोंनि बारहावा खौ गाज्रि खालामगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव जे दै गोबोर हासार बायदिसिनाजोंनो माइ गायनाय जायोमोन नाथा दानि दिनाव गोबां रासायनारि हासार बाहायनानै जोंनि बे हानि हानि ओ हासार गोनांनि खौ खम खालामो आरो
अ' लोगोसेनो बे जोंनि बे बिफ बिफां लाइफाङा दैज्लां बोथोर समाव जे माइ गायनाय आबादारिफोरखौ जोबोद हेफाजाब होयो साया होनानै औ औ
मेंबा दसे सम जिरायनाय बिदि बिफां सायाव ज'नो मोनब्ला जोंङो जेरै गोजोननाय मोनो
औ औ जेरैबायदि साहा लोंखां सा सा माइ गायनाय टाइमाव सा लोंनाय टाइमाव ओ ओंखाम जानाय टाइमाव गासैयावबो गोबां हेफाजाब होयो आरो नोंथां
ओम ओम
आरो मा होनो
औ
नोंथांआ मायबा सोंबावगोन सोंबावगोन ना आरो?
औ औ नों नोंथां बे जे जोंनि बि बिफां लाइफांखौ जे दान दानस्रांबाय दङ नङा होमबा बेखौ होबथानायनि माबा मोनसे राहा लानो हागोन नामा नों?
अ' बांद्राय मा होनो? बिफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनांगोन दारिमिन फसंनायफोरखौ खम खालामनांगोन आरोना नोंथां। ओमफ्राय बांद्राय प्लास्टिक इउस खालामनायखौ खम खालामनांगोन नायरि हासार बाय खमायबोनांगोन आरो ना नोंथांबानो जोंनि बारहावाया मोजाङै थागोन आरो जों बिफां लाइफांखौ गायनानै मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो ना नोंथां। आरो जों जोंना आबहावाया रैखाथि जागोन आरोना नोंथां
औ औ नोंथां नोंथांजोंहाय नायनो नोंथांजों बिफां लाइफांनि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां औ बेखिनियावनो जोंनि रायलायनायखौ फोजोबथारनोसै नामा नोंथां दा नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावनो सान सन्दों नामा
ओ गैथ'ला दे नोंथां
औ दे होमबा बेखिनियावानो लाखिथ'नोसै समाबो जोब्बाय अ दे अ